हेलौ औ खोनादों ना नोंथां?
हो औ।
औ आदसा नोंथांनो फन खालामनायनि गुबै जाहोना जाहैबाय दा मोननैसो टपिकनि सायाव नोंथांजों सावरायनो थाखाय आं फन खालामनाय जादों। दा गिबियावनो जोंनि बर' फोरनि जानाय लोंनाय बिदिनो जोंनि बर'नि आबाद मावनाय बिदिनो बर'फोरनि एमफौ फिसिनाय बै मोनथाम आयदायाव जोङो सुंद' सुंद'यैब्लाबो जों नोंथांनो नोंथांजों सावरायनो थाखाय आं फन खालामनाय जादों।
ओम खोनादों खोनादों दे औ।
दा गिबियावनो आं जागायनोसै ना मा होनो नोंथां? ओ बे टपिकनि सायाव? ओ दा आबाद मावनायनि सायाव एसे सुंद'यै फोरमायनोसै आं नोंथांनिसिम।
दे जागोन।
बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो आबाद मावनानै जाग्रा मोनसे फिसा हारि आरो बे बर'फ्रानो आबाद मावनानै जायाब्ला माने ओ गाव गावनि उदैखौ सुफुंनो हाया बेखायनो बर'फ्रा गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय मावनानै आबाद दा बिदिनो बायदि बायदि आबाद मावबावो जेरै जोगोनार आबाद, लाव आबाद बिदिनो ओ जिंखा, बहल आरो बिदिनो फानलौ, थारुन आबाद बैफोरखौ जोंनि बर'फ्रा गोदो गोदायनि मावबोबाय थादों आरो दाबो जों खना खनला गामि ओनसोलफ्राव जों बैफोरबादि आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो गोदोनिजों आरो दानिजों माखासे आबाद मावनानै फारागा सोलायबाय जे गोदो गोदायहाय जेबो मेडिसिन होयामोन बायदि ओ मुलि सुलि बाहायोमोन नाथाय दानि दिनाव गोबां बिथिंङावनो जों सोलायनाय नुनो मोनबाय बेखायनो ओ दानि दिनाव मेडिसिनखौ जों आर्टिफिसियेल मेडिसिनफोरखौ जों बांसिन बाहायनाय नुनो मोनबाय आरो बेखौनो जों मा सुबुंफोरा माने ओ बायनानै जानांगौ जायो बैफोरबायाददि बानायनायखौ नाथाय गोदोनि दिनाव गोरिब गायैफोरा बैफोरखौ बायनानै लांङोमोन आरो बैफोर मैगं मैगं मैला आरो
बो जोंनि बर' मानसिफ्रा थांनानै थानो थाखाय बेफार फालांगि खालामबोदोंमोन आरो बेफार फालांगि खालामनायजों लोगोसे गाव गावनि उदैखौ सुफुंबोदोंमोन जोंनि बर' माखासे सुबुंफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो आरो दासिमहालागैबो जों जोंनि बर' मानसिफोरखौ जों आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरो
दा आंनिफ्राय बेखिनियानो ओ आबाद मावनाय बेलायाव आरो जोंनि बर'फोरा, टपिकआ मा बुंबावलाय मोनसेया नोंथां? हेल'!
खोनादों ना?
औ टपिकआ मोनसेया मामोनलाय जोंनिया?
समा मोनला जोंनिया जोंना बर'फोरनि दोरोंङारि ओंख्रिनि सायाव सावरायगोन होननानै बुंदोंमोन।
अह अ आबाद मावनायानो थांबाय नंङा होमबा। माने दा दोरोंङारि ख्रिनि सायाव अह दा आं नोंथांनो जों दोरोंङारि ओंख्रिनि सायाव फोरमायनोसै। दा दोरोंङारि ओंख्रि होनोब्ला जोंनिया बर'फोरनि गेजेराव गोबां दङ। जों बर'फ्रा गोदो-गोदायफ्रानो संनायखौनो गोबां आखा-फाखा। आखा-फाखा जानानै दङ। जोंनि बर' आइजोफ बिब्दिनो माखासे संनायफ्राव जों माखासे ओ मेदिसिनफोरखौ मिथिंगायारिफ्राय मोननाय मस्था मस्ती बा मैगं थाइगंफोरखौनो बाहायोमोन। आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि बर' आइजोफ्रा ओ गोबां आहा फाखामोन आरो संनाय खावनायाव बेजों संनाय खावनायफोरा जेरै अनला ओंख्रि संनाय नाफाम संनाय आरो बिदिनो सबायाइजों साम' आरो दाावजों अनला ओ दाउजों अनलाजों मेवाइ बैफोरखौ जोंनि बर'फ्रा गोदो-गोदायनिफ्रायनो जाबोगासिनो दं आरो दासिमहालागैबो जों जानायखौ नुनो मोनो उम ओमफ्राय आरो बिदिनो बर'फ्रा माखासे ओ सावफ्रामनाय एवफ्रामनाय जब जब संनाय लाव-लाव संनाय बेफोरखौ जोंनि बर' आइजोफोरानो गोबां रोंखा राखामोन आरो बेजों लोगोसे जों मिथिंगानिफ्राय मोननाय हाग्रा बंग्रानिफ्राय बुथुमनानै मोननाय जे गंगार दुन्दिया बिदिनो लाफा सायख' अन्थाइ बाजाब नोरसिं मानामुनि बैखौ माने जानानै जों माने सुबुंफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो देरबोदों लबोदों आरो दिनैसिम महालागै जोंनि बर' सुबुंफ्रा बैफोरखौनो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। मबे बेदराव मा मैगंजों होयोब्ला गोथाव जायो जेरै मैसो बेद बेदराव अन्थाइ बाजाब बिदिनो सेसा बेदरफोराव नोरसिं बिदिनो मै बेदरफोराव नोरसिं होनानै जानायखौ जों नुनो मोनो। आरो बिदिनो माने अनला ओंख्रि नाफामफोरखौ जोंनि बर' आइजोफोराथ' आखा फाखाखा नङा होनबा नोंथां दा आंनिफ्राय बेखिनियानो आरो मोनसेया मा मोनलाय? आबाद मावनाय नामा बर'फोरनि खुंन्दुंनाय अ बर' थ' गोदो गोदायनिफ्रायनो माने खुन्दुं लुनायावबो बिराद आखा फाखा मानो होनोबा खुन्दुंखौ जो इनि नो मोननाय जायो आरो बै इन्दि एम्फौखौ जों माबोरै बानायो होनोब्लाथाय जों गिबियावनो इन्दि बिफांखौ फोना लाग्रोयो बेनि उनावहाय इन्जेकसनखौ फोखांनायनि उनावहाय मा होनो एम्फखौ एम्फौ लाथा दिहुनो एम्फौ लाथा दिहुननानै फिथोब बानायनाय जायो आरो फिथोब बानायखांनानै बे बेनि उनावहाय फिथोबनिफ्रायनो खुन्दुं दिहुननाय जायो आरो एम्फौखौ जानाय जायो सोरबा बायदिया बै एम्फौखौ बेफार फालांगि खालामनानै फाननानै थाइसे थाइनै रां बुथुमनो हायो। आरो फिथोब फाननानैबो जों दा बुथुमनो हायो आरो लोगोसे बिदिनो ओ फिथोबनिफ्राय खुन दिहुननानै जोंनि नांनाय गाननाय जोमनाय बैफोरखौ जों दिहुनन्नानै लानो हायो आरो आरो दिहुननानै लानो हायो दिरुं दिहुननानै आरो बिदिनो जों सिफोरखौबो जों दानानै बेफार फालांगि खालामनो हायो। सोरबा ब सोरबा दायो मानसि मोजां नुनानै बायनानै लाङो बिदिनो आरो सोरबाबा द'खान फाहार बा बबावा फाननाय जों नुनो मोनो जेरै गामसा दख'ना फालि बेैफोरखौ जों बानायनायखौ नुयो दा बेखिनियानो नोंथां। निफ्राय ओ माखासे मोनदांथिया दा नोंथाङा माबाफोर मा फोरमायगोन आं नोंथांनि सायाव मिथिनो लुबैबाय।
नोंथाङा जाखिनि बाथ्रा बुंबाय बेफोर गासैबो नंगौ थारैनो। नोंथांनि बेफोरबायदि बुंनायजों आं जोबोर गोजोननाय मोनदों नंगौ नोंथां। दा आंबो नोंथाङा जि बुंलांदों आंबो बेखौनो एसे बुंनो नाजागोन। दा आं गुबैयै गुबैयावनो आं बर'फोरनि खुन्दुं लुनायनि सायाव एसे फोरमायनो नागिरदों। दा हमनानै ला बर'फोरा मिथिंगानि बिखायाव थानानै रायजो जानाय मोजां मो बो मोनसे हारि। नङा होमबा नोंथां? दा नोंथाङाबो रो मोजांनो बुंखाबाय बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो दानाय लुनायाव जुबोर आखा फाखा ना नङा होमबा? दा जोंनि औ। दा जोंनि बुंनो थाङोब्ला आसागि बैसागिनि बाथ्राखौ जों बुंनो हायो। बिथांमोना मा नो खुन्दुं लुनायाव लुनाय स माव बा जि दानाय समाव बिथांमोना बिथि बिसोरनि मेगन सिगाङाव जेनेबा हमनानै ला मै मै खारनाय नुयोब्ला बिसोरो जियाव मा मैनिफ्राय बिसोरो आगर मै आगरखौ जिआव दिखोननायखौ नुनो मोनो आरोखि। बेफोरबायदि जों बिदिन्थिखौ जों नुनो मोनो। लोगोसे जों खुन्दुंखौ बबेनि फ्राय दरोनो होननानै बुंब्ला जों मा बुंनांगोन गिबियावनो जोङो मा एम्फौ फिथोबनिफ्राय जोङो दोरुनायखौ नुनो मोनो। नङा होमब्ला? बिथांमोना एम्फु फि एम्फौखौ फिसिनानै ना न'खरखौ बिसोरो मा खालामोमोन न'खरखौ सालायोमोन ना। गावसोरनि नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ बिथांमोना एम्फौखौ फाननानै बायदि बायदि मुवा बेसादखौ बायनानै लायोमोन आरोखि। आरो बेजों लोगोसे बि थांमोना मा बे एम्फौ फिथोबनिफ्रायनो बिसोरो खुन्दुंखौ दुरुननानै लायोमोन। आरो एम्फौ फिथोबजों लोगोसे बिसोरो मा खालामोमोन बिफांनि बि गुरफोरखौ आरो ओ ओ ओ मा ओ थालिर बिलाइ थालि-थालिर दंफांनि बे बिगुरफोरनिफ्रायनो बिथांमोना खुन्दुखौ मोजाङैनो दर'नानै लायोमोन आरो लुनानै लायोमोन। आरो बिथांमोना बेफोर खुन्दुंफोराव माबोरै गाब फोनो होननानै बुंङोब्ला जों बुंनांगोन मा मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय माखासे गोथां गाब जेरै जोङो गोथां गाबनि थाखाय बुंनो हायो जेरै जेब्लायबो गोथाङै थाग्रा जेरै जोङो बादामालिनि बाथ्राखौ बुंनो हायो। लोगोसे गोथां बिलाइ बुंनो हायो जोङो। आरो सुनैजों आरो बे बादामालिजों गोथां बिलाइजों हा हानि थिंख्लियाव दैजों रुयोब्लानो मा बेयो गोथां गाब ओंखारगोन आरोखि। आरो लोगोसे जों बुंबावनो हायो गोमो गाब। दा गोमो गाबनि थाखाय मा होनो बिथांमोना गोदो गोदाय मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय माखासे ओ जेरै जोङो हालदि गोथांखौ हालदि गोथांनिफ्राय लानानै जोङो फाथि बिलाइनि मोननायजों आरो सुनैजों लागायनानै बेखौ हानि थिंख्लियाव रुयोब्लानो बियो मा गोमो गाबनि जायो होननानै जोङो मोनथिनो मोनदों आरोखि। दा औ। मोनथिनो मोनदों। दा बेयावनो जोङो मोनसे सोंथि फैयो दा दानाय लुनाय नांगौ जानाय माखासे आगजु फोरनि बाथ्राफोरखौ जों रायखांनो हायो। नाथाय बेफोर आगजुफोरखौ जोङो आथिखालाव जोङो नुनो मोनलिया। मानो होननानै बुङोब्ला दा टेक्न'लजिनि मुगा, नङा होमब्ला? गोदो गोदायनि आगजुफोर एबा जें ओ आइजें आइलाफोरखौ जोङो मा दा बुंनो थाङोब्ला जोङो हिसानसालिया मा आथिखाल मुगानि सुबुंफोरा बेखौ मिथिनो मोनासि। मानोना आथिखाल टेक्न'लजि मुगा ना ओंखायनो। आरो बेफोरखौ गोदो गोदायनि आइजें आइलाबा आगजुफोरखौ मिन्थिनाया जोंनि थाखाय जोबोर गोनां। आरो बेफोरखौ रैखा खा खालामनाया बे जोंनि इयुन जोलैनि बिबान होननानै जोङो बुंनो हागोन आरोखि बा बुंनो हायो आरो। दा आं नोंथांनो खुन्दुं लुनायनि बागै एसे मोजाङैनो बुंबाय। दा नोंथाङा बोरै मोनदों दायो आं बुंनो सानो मा ओ बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि दा बर'फोरनि दोरोङारि ओं ओंख्रि होननानै बुंनायनि सिगाङावनो आं बुंनांगोन मा बर'फोरा मिथिंगानि बिखायाव थानानै रायजो जानाय मोनसे हारि नङा होमब्ला गोदो गोदाय मा होनो बर'फोरा, बिलो दैमा दैसाफोराव गुरनानै गावनो, मा जायोमोन आरो मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय माखासे ओंख्रि एंलाफोरखौ बिथांमोना, खांनानै जायो। जेरै जोङो बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुंनो थाङोब्ला गाहायै जोङो अनला खारैनि बाथ्राखौ जोङो बुंनो हायो। अनला दाउनि बाथ्राखौ जों बुंनो हायो नारजि अमानि बाथ्राखौ बुंनो हायो। ना जेरै जोङो सबाय आरो सबाय साम'नि बाथ्राखौ बुंनो हायो। बेफोरबायदि ओंख्रिखौ जोङो बुंनो हायो आरोखि आरो गोदोनि जानाय आरो आथिखालनि जानाय जोङो जोबोद फारागखौ नुनो मोनो नङा होमब्ला गोदो गोदाय जोङो ओंख्रिफोराव जोङो मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय माखासे मस्लाफोरखौ जोङो। होनायखौ नुनो मोनो जेरै जोङो गंगार दुन्दिया अन्थाइ बाजाब बेफोरबायदि, खौ जोङो ओंख्रिफोराव होनानै जानायखौ नुनो मोनो नाथाय आथिखालाव जों नुनो मोनो मा, दखाननिफ्राय बा गलानिफ्राय बायनानै होनाय मस्लाखौसो जोङो होनायखौ नुनो मोनो, आरो बेफोर गलानि होनाय द मस्लाफोरखौ जायोब्ला जोंना मा, जोंना सावस्रिया गाहाम जानाय नङा एबा लोरबां जानायनि सानस थायो आरोखि नाथाय गोदो गोदाय बिथांमोन बा आबै आबौ मोना मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय माखासे मुवा बेसाद, जेरै मस्लाफोरनि बाथ्राखौ जोङो ओंख्रियाव होनाय नुयोब्ला बियो मोनसे, रोखोमसो जोङो मुलि हिसाबै जों बाहायनायखौसो नुनो मोनोना, नङा होमब्ला आरो बेफोर ओंख्रिखौ जायोब्ला जोङो मा थावसिननायबो नुनो मोनो, आरो जोङो बुंनो हायो बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जोङो मेनलि बुंनो हायो जोङो नाफाम, नाफामखौ जोङो मा आरो औ, औ बर'फोरनि मा बर'फोरा मोनसे थिनानै जानाय नियमबो दङ नङा होमबा,
औ
बर'फोरा मोनसे थिनानै जानाय मोनसे नियमबो दं जेरै जोङो नाफामनि बाथ्राखौ बुंनो हायो बर'फोरा मा, जेब्ला ओंख्रि गैया बिथांमोना मा नाफामखौ दरननानै, जोङो जानायखौ नुनो मोनबाय मेंनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोखि बेफोरनि सायाव आङो बुंनो हादों बा बुंनो ओ बुंदों, आरो जों बुंबावनो हायो नारजि नारजि बाथ्राखौ जों बुंनो हायो नार्जिया मा, सो नारजिया, बियो माजो मा थैनायजोंबो सोमोन्दो दं होननानै जों बुंनो हायो ना? जेब्ला मानसिया, मा जेब्ला मानसिखौ सावनो लाङो आरो सावखांनायनि उनाव फैयोना फैनायनि उनाव जोङो नारजि खौ दांनो गोनां जायो आरो बे नारजिखौ दांनायनि जाहोनानो जादों। जाहाथे गोथैजों जोंहा जेबो सोमोन्दो गैला होननानै जों बुंनो हायो ओंखायनो जोङो। बेखौ नारजि अरगानाय होननानै जोङो बुंनो हायो बेफोरो मा, जानाय बर'फोरनि दोरों ओंख्रिजों बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिजों लोगोसे बेखौ जोङो माजों बुंनो हायो। माजों जों बुंबावनो हायो बियो गोथैजों सोमोन्दो एंगारलायनायाव जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो, दा आरो जोङो आं बुंनो लुबैदों मा, ओ बर'फोरनि आबाद मावनाय ना, दहाय आं बुंखाबाय एसे सिगाङावनो बर'फोरा मिथिंगानि बिखायाव थानानै रायजोआनो मोजां मोनग्रा, बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो आबाद मावनायाव जोबोद आखा फाखा होननानै, नोंथाङाबो बुंखादों आरो आंबो बुंनो लुबैयो मानोना गोदो गोदायनि आबै आबौ मोना ओ,